खोनादोंना नोंथां।
हेलौ
खोनायाखै खोनाय खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों। अ नोंथां निसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बाहर नाय जाबाय। नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ।
अ आङोथ' दा जिरायनानै दङ नोंथां।
अ नोंथाङा आ नोंथांजों आं जानबुं मबाइलनि बाहायनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों रायलायनो हागोन दा
अ रायलायनो हागोन दे नोंथां।
औ दा नोंथाङा मबाइल बाहायनाया जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों एसे नोंथाङा बुंना हानाय।
अ ओ जोंनि निम दा सोलिबाय थानाय समाजनि माबा जेनेबा दा सोलिबाय थानाय जेनेबा जन बुंनि बाहायनायावथ' ओ जों गोबाङनो जेनेबा नायनो थाङोबा मोजांबो नुनो मोन दों आरो गाज्रिबो नुनो मोनदों बाहायनो सोङोब्ला जाम बुङा मोजांनि थाखायबो आरो जुदि नोङो बाहायनो रोङाब्ला बियो गाज्रियै माबा खोलैहैगोन आरोना बेब फोरबायदि गाज्रि जेनेबा समाजाव गाज्रि बुंजानायनि बुंजानायनि नोङो माबाबो खोलै जागोन जेनेबा बुंजानायबो जागोन इफोरबायदि।
औ अब्ला मबाइल बाहायनायखौ नोंथांनि नोजोराव ओ लाइमोन समनि बा मबाइल बाहायनो नाङै समावनो खायसे फरायफुबाय थानाय समावनो माने गथ'फोरा मबाइल बाहायनायखौ नुनो मोनो। ख्लाब बेखौ नों थाङा माबायदि नोजोराव मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथाङा एसे साननानै
अ ओम बे मबाइल बाहायनाया जानबुं बाहायनायाथ' आथिखाल मुगायाव जेनेबा गोनां नाङानो होननानै बुंजायो ओ‌ जेन'बा जोङो बायदि बायदि जेनेबा रोखोमनि जोंनाव फिनाय ओ फिनाय मोननो लुब गैयो जेनेबा ओ बिजाबफोरनि बाग फ्राय जोङो मिथिनो लुगैयो ना बायदि जेनेबा फिननाय मोननो लुगैयो बेखौ जों ओ जे-जेनेबा मास्टारफोरा फोरोंगिरिफोरा जोंनो माबेबा ओ फिननायखौ होनो हायाब्ला जों बेखौ जेनेबा उम बै माबानि बागै जानबुंनि उम जानबुंनि आ जानबुंनि लोगोसे जोङो जेनेबा बे फिननायखौ मोननो हायो ओ आं बुंनो थांनाया बेनोदि ओ उम जोंनि फरायसा जेनेबा गथ'फोरा फरायफुनाय समाव जेने बा उम माबायावनो जेनेबा ओ क्लास क्लास जेनेबा
थाखोसिम जेनेबा लानाङा बेखौ आं सानो आरोना ओ मेट्रिक होखां नायनि उनाव जेनेबा लानांगौ बेखौबो आं सानो ओमफ्राय ओ जेनेबा मबाइलाथ' गोनांखा नालाय आथि खालनि मुगायाव मबाइल नङाबाथ' जाखाया जानबुं नङाबा थ' ओ बिदिनो जेनेबा उम न'खरनि न'खल न' खरखौ जेनेबा न'खरनि मानसिफोरा बहाबा थाङोब्लाबो जेनेबा बेखौ जे सोंहरनांगौ गोनांनि थाखाय जोङो माबा मबाइलखौ जेनेबा बाहायनायबो जायो आरो बिदिनो माब्लाबा स माव जेनेबा ओ जोङो मालायनि माबा जानबुंखौ जों मोना ना ओ ओमफाय गावनि नि जिनियावबो थानांगौ बेनि थाखायनो जों जोंनि आ खायाव थाखानाया मोजां आरो आरो दानि समाजनि समाजनि खौ दानि समाजनि जेनेबा जानबुं बाहायनायखौ नायोब्लाथ' ओ बिराद जेनेबा मोजां बाहायनो रोंब्ला मोजाङानो बेखौनो आं सानो आरो बेनोसै आरो
औ जोबोद मोजां जादो मोजां नोंथाङा मोजां बाथ्राखौनो बुंदों। ब्ला मबाइल बाहायनायखौ नोंथाङा ओ गाहाम मोजांबो नुदों आरो गाज्रिबो नुदों होननानै बुंदों नङा होमबा?
औ औ बाहायनो रोङोब्ला जाय बाहायनो रोङोब्ला औ मोजां
बाहायनो रोंब्ला नोंथांनि मुलाम्फा जागोन आरो बाहायनो रोङाब्ला ओ समा समा ओरैनो थांगोन बा जोङो बाहायनो रोङाब्ला मा जागोन जों जेबो माने मबाइलनि गेजेरजों बा मबाइलखौ लानानै जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। ओजों जेबो ओ नाङै समाव बाहायनाङै समाव नाडै नाङै समाव जों जुदि नायोब्ला समा ओरैनो थांगारगोन। बेबायदि जायो अब्ला आंबो बे खौनो बुंनो लुबैयो जे मबाइल बाहायनाया ओ मोजांबो दङ आरो गाज्रिबो दङ जुदि माहायनो रोंब्ला मोजां आरो स माजनि मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला समाजनिनो गाज्रि दा मोजां होनना बुङोब्ला जोङो गोदोथ' मबाइल गैयामोन जानबुं गोदो माने मा बर'फोरा गोबां गोजान जायगाफ्राव थाहैब्ला जोङो ओ फोनांजाबनि फोनांजाबनायनि मोनसे राहा जायखौ बुङो जेनेबा मबाइलनि बेबायदि खुबिदा गैयामोन बा मबाइलनि ओ सोलायै जोङो लाइजाम लिरनानैसो जों हरनो गोनां जायोमोन बेबायदि गोदोनिफ्राय बुं होनब्ला नाथाय साइन्सनि जौगानायनि मबाइल लाव जोङो मबाइल गोजान जायगायाव थानाब्लाबो जोङो सोरजोंबा गोनांथि बाथ्रा बा गोनां गोनां इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ रायजलायहरनांगौब्ला जों रायज्लायहरनो हायोमोन बा रायजलायहरनो हा हायो आथिखालाव बे जों सोलाय बुनाय नुदों गोदोनिफ्राय फ्राय माने लाइजाम हरलायनायनिफ्राय आथिखाल दा लाइजाम हरनायफ्रा होमबा खौ जोङो बेबायदि दों आरो बेयो जों थाखाय समाज फोनांजाब राहा बायदियै जेनेबा जोङो गोजानाव थानानैब्लाबो जोङो कानेकसन राय्लायहरबाय थादों बेबायदि मेसेजफोरखौ हलायबाय थानो हायो बा मिथिगौ बे जोंनि थाखाय समाजनि थाखाय ओरैनो मोजां जादों आरो बेनि अनगायैबो आं माखौ सोंदोंमोन जे नाथाय खायसे
गास
फ्रा माने फरायसाफोरानो फरायबाय थानायफोरानो नांगौ बहम मबाइलखौ बाहायैयावनो माने मबाइलखौ नायो फरायनायथिं माने फरायनायनि समावबो मबाइल खालामबायबाय थानानै गोसो आं सानो आरो बेबायदि बेदि एसे बुजिनायनि बेनि उनावससो मेट्रिकफोरखौ आनजाद गेदिर आनजाद नालाय मेट्रिकआनो मोनसे बर्डनि एगजाम नालाय बेफोरखौ होखांनायनि उनाव मबाइलखौ नांगौब्ला बाहायनांगौब्ला मबाइलनि गोनांथार जादोंब्ला बेखौ बाहायनाया आरो बै समाव नोंथाङा एसेब्लाबो बुजिगोन नाथाय मेट्रिक होयै सिगाङावनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा म- मबाइल बाहायला थाबायनानै गोबां आ फरायबाय थानाय सम गथ'फोरखौ रिजाल्टबो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो फरायनायथिं गोसो जयै बेबायाददिखौ नुनो मोनदों गोबां जा माने बेबायदिनो नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो बे थारैनो जोबोद माने गथ' फोरनि था गथ'फोरनि फारसे जोबोद गोहोम खोख्लैदों आरो
औ औ
दा बेखायनो बेखौ जोङो फिसा नांगौब्ला जोंनि अ पेरेन्टसफोराबो एसे सांग्रां जानांगोन न'नि मानसिफ्राबो मा समाव मबाइल होयोब्ला मोजां जागोन गाइड लानांगोन बुजि मोनाब्ला मोजां स्कुल तिसार स्कुल नि तिसारफोरनि मोजाङै सोंनानैब्लाबो जोङो होबथानांगोन दा बेखायनो मबाइलनि जिथु गोहोम खोख्लैनाया समाजाव जोबोद माने आ थारैनो सोमोनांथाव जादों खायसे मानसिफोरनि थाखाय बा स्पिसियेलि माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय दा नंगौ मबाइला मोनसे प्रिथिनि बुहुमनि गासै बाथ्राफोरखौ बेवहाय मोननाय थाङो माने नैथि बुहुम बायदि मबाइलनो मोनसे नैथि बुहुम बायदि गुगोल होननाय एप्लिकेसनाव गाैखौबो वेबसाइटआव गासैखौबो जों मोननो हायो बिनि ओ फिननायफोरखौ बाखासे बेबायदिनो गोबां खामानिबो मावनो हायो मोनसे मेसिन मेसिनना मेसिननालाय बे मोनसे दा दाजोब नालाय आगजु नालाय ओंखायनो गोबां माने बे खामानि मावबाय थादों बिसोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय मबाइलाव हयथु मुलाम्फा जादों जों बेखौ बाहायनो रोंनांगोन आरो बाहाय रोङि मानसिफोरनि थाखाय जाय फोर आङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरनि फरायबोबाय थानाय गथ'फोरनि जाय समाव मबाइलनि गोनांथियानो गैयामोन बिसिमाव मबाइल नाया बांद्राय जादों बेफोरो समाजनि गोहोम खोख्लैदों आरो मानो होनबा गथ'फोरानो हारिनि बा समाज इयुन जोलै फिउसारनि फिउसार बेखायनो बेफोर गथ'फ्रा मा जागोन एसे जोङो सांग्रां जानांगोन बा न'नि मानसिफोरा मोनथिनांगोन मबाइलखौ बाहायदों नाथाय मोजां जादोंना जायाखै मबाइलनि थाखाय गाज्रि जलां थाङोब्लाथ' बुहुत माने समाजनि ओ मोनसे खहा बायदि गोमानो लानाय गावनि केरियार दानाय उसुबिदा जाहैगोन मोजां फरायना लायाब्ला। बेखायनो मबाइलखौ जोङो बाहायनो रोंनायनि फारसे माने ओ रोंनांगोन बाहायनोबो रोंनांगोन आं सानो आरो बेबायदि दा नोंथांङा मबाइलनि मोननैसो मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना मा मा मबाइल दङ आथिखालाव माने मा मा मबाइल ओंखारदों मा मा टेक्न'लजि मबाइल ओंखारदों।
औ ओ दानि ओ सोलिबाय थानाय मबाइलफोराथ' जाहैबाय अप' भिभ' आइफन, सेमसां वान प्लास
औ
बिदिनो बायदि बायदि
औ आरो दंबोसयो नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि बुंनायफ्राबो अ गोबां दङ दा बेखौमु मबाइल बाहायनायनि जिथु मोनसे माने कम्पानि थायो कम्पानिफ्रा बेखौ प्रडाक्ट दिहुनो आरो बिसोर मार्केटिं खालाम गुबुन हादोरावबो हरगोन जोंनि हादोरावबो दिहुनो बेबायदिनो अब्ला नोंथां समाबो जाबाय दा जोंनि ओ मबाइलनि बागै बा मबाइलनि सोमोन्दै मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै सावरायनाया ओ आं सानो जोबोद बेसेन गोसा जादों जों सानैनि फोरमायलायनायनि गेजेरजों समाजाव माबा मोनसे मोजां ओ फिथाइ मोनगोन ओ नोंथाङा बुंनायखौ आं बुजिबाय। आंनि बुंनायखौबो नोंथांनिसिम फोरमायनो मोना गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो जों थुलुंगा मोनलायबाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथां, थेंकिउ।